अ खोनादोना नोंथां।
खोनादों।
अ माथोखो एसे लासै खोनादों। नोंथांनिखौ। उम।
खोनादोंना दायो।
दासो खोनादों।
औ ओमबा दायो। अ नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनि
हागोन नोंथां।
ओ दे बिदिब्ला जोङो औवानि सायावनो रायलायदोदि।
औ जागोन नोंथां।
औ औवाया जेनेबा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय बेसेबां गोनां आरो जोङो बेखौ मा मायाव बाहायो बोरैहाय बाहायो बेफोरनि सायावनो जों। दायो सावरायगोन। दा जोङो औवा होनना बुङोब्लाथ' जोङो गासैबो माने जोंनि न'खरफ्रोमनावबो जोङो औवाखौहाय नुखायो नङा होमबा।
औ।
बिदिनो जोङो बयनावबो औवा गायनानै दोननायखौ नुखायो आरो जोंनि औव औवाया जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनां बेखौबो नोंथाङा मिथिखानांगौ जानांगौ।
औ।
दा नोंथाङा औवानि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथाङा थारैनो औवानि सायाव मिथिनो लुबैदों आं बुंगोन औवाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। ओ औवाया जोंनि। जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम नांगौ होनबाबो गोरोन्थि। थि जानाय नङा मानोना गोदो जोङो मानसिया जेनेबा जोङो जोनोम गथ' जोनोम ज गोदान समाव जेरै मानसिनि बे जों नारि होननानै बुङो नङा होमबा जायखौ आमायथु उथुमाय होननानै बुङो नङा होमबा। बैखौबो जों गोदो बै औवा। खाथि गोबौजोंसो जोङो हास'योमोन मानोना गोदो जेनेब्ला जोंनि समाव ओ। माने नील खातार जाय खाटार बुस्थु खिमसि आरो जाय मा होननानै बुंगोन। बेयो बिरादफोरा जोंनि समाव गैयामोन नङा होमबा नोंथां। एभेलेबोल गैयामोन। जायनि थाखाय आरो बेफोर रोखम बिजानुखौ बाहायबा बै गथ'नि सायाव माबाफोर बिजानु नांदेरगोन बा सेफटि जागोन होननानै जोङो गिनानै जोङो बेफोरोखम इउस खालामामोन आरो। जोङो बांसिनानो बेयो ओ बे औवानि मोननाय बे खाथि गोबौजोंसो जोङो आमायथुखौ हास'योमोननो आरो गोदो ओ थिग बिदिनो जोङो औवा होननानै बुङोब्ला आरो जोङो बेखौ औवाखौ जोङो थैजासिमबो नांगौ जायो होननायनि कार'नानो जाहैबाय नों सासे मानसिया नो थैयोब्ला नों बैखौ बाननानै लांनाय जेरै धारा धाराखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बनायो नङा होमबा जायखौ जोङो बनानै होयो नङा होमबा आरो नोङो औवाजोंनो जोङो बाननानै जोङो गोथै -खौबो जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे बैयै गोथै सावग्रा जायगासिम लानानै थाङो नङा होमबा? अब्ला बै समावबो जोङो औवायानो जों -खौ हेफाजाब होयो नङा होमबा आरो बै मानसि सावनायावबो जोंनो औवायानो जोंखौ हेफाजाब होयो बेखायनो औवाखो जोबोर बे माने बेसेन गोसा आरो औवानि बुंनो थाङोबा नुनायाव बेयो सों फांसे बिफां जोबोर सिम्पोल बिफां जानो हागौ नाथाय औवानि बेसेना बहुद गोजौआव आरो गुबुन बिफांनिख्रुइ आरो गुबुन बिफांखौ जों गैयाबाबो सोलिनो हागो नाथाय औवा गैयाबा जों सोलिनो हाया। गोदो जेनेबा औवानिफ्रायनो जों पेपार फरायो जेरै जों दायो लेखा फरायनो मोन्दों। बेबो औवानिफ्रायनो जायो नङा होमबा नों थां थिग बिदिनो जोङो ओ औवाखौ जोङो सियार टेबल बिदिनो आरांगा थिग बिदिनो बिसनाबो बनायनानै जोङो आरो लामाफोरावबो नोङो साजायनानै दोननो हायो नों बेम्बु औवाजों माने औवाया जोबोद जोंनि थाखाय जोबोद बिहोमा जेरै औवाजोंनो जोङो जेखाइ खबाइ नङा होमबा जेरै ना - ना हमग्रा। फल' बिदिनो आरो ओ दाउसाफोर दाउ फिसाफोर जेनबा हांसो फिसाफोर दोनग्रा बेखोबो फल' फिसाबो जों बनायनानै लानो हायो नङा होमबा? जेनेबा सा अग्रंबो जोङो बनायनानै लानो हायो गोदोथ' जोङो न'खौ जोङो जेनेबा ओ पाक्कानि नङामोन दासो आथिखालाव जोंनि बे नै गोजो गोदोथ' जिगुजौ गुजिनि मायथाइनि सिगाङावथ' जों गोबां मानसिनि न'खरावनो हानि न'सोमोन गोजा। दायोसो जेनेबा नैरोजा ओ मोनफैनाय लोगो - लोगो गोबां मानसिनि न'खरावनो दिनै पाक्काखा न'खौ जोङो बांसिन नुनो मोनबाय आरो। अब्ला आं नोंथांनियावो सो मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों ओ आथिखालावहाय जोंनि न'आव ओ पाक्का न' आरो बे ओ मा होनो हानि न'आ बिनि फारागखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? पाक्का न'आ मानि थाखाय मोजां नङा बा हानि न'आ मानि थाखाय मोजां बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जागोन नोंथां।
औ।
बुंनो थाङोब्ला जोंहा खम बेसेनावनोज जानाय आरो मोजाङैनो थाजानाय ओ जायखौ जोङो औवानि - फाय बानायनाय जायो बे औवानि न'आ जोंनि ओ जोंनि थाखाय गाज्रि नङा जानो हाग
औ।
नुनायाव बेखौ जेनेबा ओ गोबाय गिजि नुनो हागौ। नाथाय बियो थानो थाखाय जोबोद आराम जेराव बियो बांद्राय गरमबो ज जाया बांद्राय
औ थारैनो नंगौ
औ बेखायनो जोङो हायोब्ला दासिमबो जुदि औवानि न'आव थायोब्ला औवानि औवाखौ बाहायनानै जोङो मारायबा बे जोबोद मोजांसो आरोना जायखौ जोङो आरो फाक्कानि न' होनना बुंदों जेनेबा ओ औवाजों रुजुनानै नायो नायोब्ला पाक्कानि न'खौ बियो जोबोद बेसेन गोनां आरो नायनोबो समायना जागोन नाथाय बियो गरम दिनाव गरम आरो थान्दा दिनाव थान्दा बि बेफोरबायदि नोजे थासारि खौ लाबोयो आरो फाक्कानि न'आ
औ औ नंगौ
थाङोब्ला जोङो बिसोर मोननैनि रुजुनायावहाय औवायानो साबसिन होननानै बुंनांगोन आरो
औ
बे बानायनाय न'आनो
थारैनो नंगौ
बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोरिब गुन्द्राफोरखौ बे औवानिफ्रायनो औवाखौनो जोङो दाननानै बा ओ औवाखौनो औवानि बेफार खालामनानै जोङो ओ जानायखौ गाव गावनि न' खरखौ सालायनायखौबो नुनो मोनो जोङो बाहायनायावल' नङा मा बेखौहाय गोबां रांखान्थि बिथिङावहाय औवाया मददबो होयो आरो नोङो दे औवानि बागान खालामना दोनोब्ला ओ आथिखालावथ' थसे औवाया दाइनजि गुजि गाहाम जाबाय खोमा नङा होमबा नोंथां
औ बेनिख्रुइ बिनिबो सायाव
अ अ होमबा जोङो जुदि थसे औवायाव दाइनजि गुजिनिबो बारा मोनोब्ला अब्ला बै जेबो गैथारि जेनेब्ला साख्रि बाख्रि गैयि आरो बिदिनो हा हु बारा गैयि बेफोरबायदि मानसियाहाय जोङो औवानि बागान खालामनानैबो जानो हायो आरो गाव गावनि न'खरखौ सालायलां नो हायो आरो रांखान्थि बेलायाव गाव गावनि गावबा गाव जौगाहोनो हायो आरो दा
नोंथां बुंनाय आबो थारैनो नंगौ। अ' जों जेनेबा औवानि बेसे थोना जोबोद गोजौआव दङो नङा होमबा। जेरै जोङो जेखाइ गंसे बायनो थाङोब्ला जेखाइनि दामा जेरै थामजौ बाजि नङा होमबा। ब्रैजौ बाजि बाथ बाजौ बिदिनो सेन गंसेनि दामा बुंनो थांबा थामजौ नैजौनि सायाव नङा होमब बिदिनो नोङो आखाइ खान्थिखौबो नोङो खालामनानै नोङो जिउ राहा दानो हायो आरो माने मानसिया आरजिनो हायो आरो मानोना गावनो आखाइनि ओ जेरै जेखो हेन्दड क्राफ होनना बुङो। आखा आखाइजों दानाय नङा होमबा जाय आखाइनि हाबा रोङो बिथांमोनहा जोबोद खामायनोबो हायो आरो औवाजोंबो नङा होमबा औ। आरो
नंगौ जोङो बिदिबो नुनो मोनो ओं माने ओ बेफोरबायदिनो सिगांनि आबौमोन बा आयंमोन बेफोरबायदि बैसोनि सुबुंफोरा गाव गाव जेबो मावनो हायाब्लाबो बे खिनि जेनेबा संग्राय सान्द्रि हेबनाय जेखाइ खबाइ हेबनाय बेफोरबायदि रांखौ खाम रां आरजिनानै ओ जानानै दङ नाथाय आथिखालाव जोङो गो गोबां जेनेबा जोंनि सुबुंनि गेजेरावबो बेफोर खामानिखौ रोंनाया गोबां खम जाबोबाय। नङा होमबा
औ
आथिखालाव नोंसोरनि जायगायावहाय बेफोरनि बाहायनाया ओ दंबायो ना गैला बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन
औ नोंथाङा मोजां थार ओ मोजां खोथाखौनो सोंदो आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो गोबां मानसिफोरा जाय आखाइजों मुवा बेसादखौ दानो गोरों बिथांमोना हाथाय बाजाराव बिदिनो सेन जेखाइ खबायाइ थारा आरो आथिखालाव बे खफ्रि होनाया बेखौ खम नुलांबाय। अब्लाबो बनायो। माने सेन आरो दायो मार्केटाव सेन दाला सान्द्रि संग्राय बेफोरो गासैबो आरो जायखौ जोङो मैगं सुग्रा खिरखा नङा हो बा बेफोरबो दिनै जोबोर बेसेन जाबाय बेफोरनि दामा मानोना आखाइजों दानाय माबा हुदायाबो खमायलांबाय नङा होमबा। मानसिफोरा बेखायनो गोर गोरलैयैनो मोननो रोङो जाय आखाइजों दानो आखाइनि हाबा रोंगौ बिथांमोनहा बे औवानिजोंबो नों गोबां रां खामायनो हायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे उसुंसे सेरावनो थानाय मनिपुर बिथांमोननिया माने हेन हेनक्राफ्ट बे आंखा आखाइजों दानाय मा थिकनिकआ बिराद दङो आरो मनिपुर आरो मिज'राम बे हाजो ओनसोलनि मानसिफ्रा बिथांमोना बिबारजोंनो बे औवाजोंनो मा होनना बुंगोन बिसोरो गिलासबो औवानि गिलासाव बेम्बुनि गिलासाव लोङो बिसोरो। माने नेचारेल बाहायजोबो जेनबा बिसोरो औ गारबा बे खोस्लि होननानै बुङो नङा ओ औ औवायावनो बाहायो बै खोस्लि खौबो जों औवाजोंनो बाहानायो बिसोरो आरो लोगोसे बियो ओ सामुस जायखौ स्पन होननानै बुङो बेफोरखौ बिसोरो खोस्लि माबा बेम्ब'निफ्रायनो बनायजोबो गासिबो ने टटेलि नेचारेल खौ बिसोरो बाहायो आरो हाजोनि मानसिफोरा
जोंनि जोंनि सुबुंफोरनि गेजेरावथ' आथि आथिखालाव बेफोर हेन्डक्राफ्टखौ बाहायालासे गोगोबां जेनेबा गोरलैयैनो मोननाय बै प्लास्टिकनि बुस्थुफोर खौसो बांसिन बाहायनोसै नङा होमबा नोंथां जेरै खेरखायानो होन औ जेनेबा खादा मा माबायानो होन
औ
बिनो न' न'खराव बाहायनाय आगजुफोरखौ औवा फोरनिफ्राय बानायनो हानाय बुस्थुबाबो जोङो दायो प्लास्टिकजों मोननाय ओरैनो सहसावनो मोननाय बेफोरखौसो जोङो बाहायनाय
नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा सु समावबो जाबाय अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो जथ'निसै
अ अ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।